बोरै दं माथो खबर गैथारा राम राम राम राम मोजां नोंथां बहुद मोजाङानो दे।
बहुत गोबाव जाबायना लोगो मोनैयाबो
बे नोथ'
आं माने
औ
समाबो बारा गैया आंहाबो आं मोनसे बाथ्रा रायज्लायनासो नोंथांनाव जानबुं नम्बर नागिरलायनानै नोंथांखौ कल खालामनाय जाबाय आरो औ समा दंखायो दा नोंथांनाबो औ। दा आङो जोंनिनो बर' हारिनि सोमोन्दै
औ
माबोरै माबोरै दङ
उ आंथ था गुबुन रायजोयावसो दंफैयो नालाय ह बाब नंगौ नंगौ दङ दङ नोंथां दङ।
बिनि थाखायनो एसे खबर लानो आरो जौगाथायफोरखौ रायज्लाय होननानै नोंथांनाव फन बुनाय जादों आरो आङो दा हाल साला बै जोंनि गोदोनि जारिमिन बा जों
जेरै सिगां
सोलिबाय थानाय जों माबायदि फारागथि नुदों? नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
गोबां फारागथि दं नोंथां गोबां फारागथि दङ। गोबां सोलायबोबाय दासिम जेरै आं उन्दै समाव नुबोदोंमोन दा जि थासारियाव दंङ
सोलायनाय आदसा
ओ बेनो जोंहा अब्लाबो आंङो माखासे बिथिंङाव जोंनि बर हारिखौ लाम गोदोसोनाय नुयो आरो जेरै हमनानै ला सोलोंथाइ बिथिंङावनो आरो लोगोसे जोंनि ओ मा होनो गे गेलेथाय आयदाफ्राव बेफोरबायदियाव दा माबायदि जानानै दं आंङो खबर लाहरदों आरो नोंथांनाव
थिगानो नोंथां थिगानो-थिगानो
बुंनायसाय एसे
दा बुंनो गोनांथ गोबां बाथ्रा दंङ नोंथां दा बर सुबुंफोरनि जारिमिन होननानै बुंङोबा जोंहा रोजा-रोजा बोसोर ओ गोसारनाय मोनसे गुवार आरो जेथोगोनां सल नंङा होनबा ओ गोख्रोंथि दा जोंहा हारिमुवारि दोनथि आरो सिनायथि आरो गावथि खालामनायनि थाखाय सोलिनाय थानाय जुजिनाया सल जोंहा बे बाथायारि सलबाथाखौ आबुं फोरमायनो थाखाय जोंहा मोनसे गोबाव गोलाव गुवार समाय नांगोन नोंथां बे सलबाथानि सलबाथाखौ आबुंङै दा फोरमायनाय जों लानि दे दा जायखि जाया मानो गोदो गोदायनि गुदिनिफ्राय गो गोदान मुगासिम लामाखौ नागिरनाया बे गुदि खोन्दोफोरखौ संबिजिरनानै जों बे गोसोखांथिजों दावबायनायखौ जागायनो हायो
औ बे लिरथाय सुबुंफोरनि अरायदा थुलुंगानि मोनसे गोजों सावगारि
एरनो थाखाय जारिमिनारि रेबगान्थिफोर खुगादोंफोर आरो हारिमुवारि फरायसंफोरनि सायाव बिथा खालामनानै बड सिनायथिखौ महर होनाय गाहाय थाखोफोरनि मोनसे गुरै सिनायथि महरै खामानि होगोन दा नोंथांङा
मोनसे
नै बिनि सायाव बुंसाय आं गोसोखांनि गोसोआरि आगौ आगौफोर आरो बाथौ फोथायथि
आं मुनि होमबा ओ‌ गोबां गोदो गोदायनि हाबाफोर बायदि बरफोरनि सल लिरनाय सोदोबजों नंङा आं माने आंनि रावजों एसे बुंनि ओ मा होनो जायनि जोनोमा सोरगोआरि आरो हारियारि मोननैबो जेनेबा बेफोर फोथायथिफोरनि गेजेराव ओ बयनिख्रुइबो गोथौसिन बिसोरनि
गोदो गोदायनि जिबारि फोथायनायाव खोबजानाय औ
मा होनो
बेखौहाय
फोथायनाय आरो माने जोंनि बे ओ जोंथ' मंगलिय' फोलेरसोमोन नालाय ओ बांसिन फोथायनाया जोंहा ओ गावनिख्रुइ देरसिन हिसाबै भगबान हिसाबै जोंहा मिथिंगायाव मोननाय बेसादफोरखौ
फोथायो
नंना नङा हा नोंथां औ जेरै जाय मिथिंगायानो जोंखौ जोनोम होबाय ओ फेदेरबाय फोलावबाय माने सानफ्रोमबो बाहायनाय जिउआव जों माखौ बाहायनानै थायो गासिबो बुस्थु गुबुन जोंहा मिथिंगायानो होखाजोबनाय जेरै जा
म
बायदि बायदि मुलि देहा बेराम आजारनि नंगौना बिनि थाखायनो ओ मोनफ्रोमबो गोनांथि जेरै हा बार दै अख्रां आरो बिफां बिफां लाइफां दैमा दैसा बेफोरखौ लानानै बे जोंनि आजै आजौआ जोंनि बर' हारिनि गुदिफोरा ओ जोंहा बाथौ होननाय बुस्थुखौ माने धोरोम हिसाबै फालिबोबाय थादोंमोन जारिमिनाव दङ जोंहा रोखा रोखा
नङा होमबा नंगौ नोंथां नंगौ दासबो बिदिनो माखासे
माखासेया गोनांथि माया गोनांथि नङा माखासे आत्मा समान साननानै दायो बेखौ सोदांनानै गोबां गोबां रोखोमाव
आलि गासलि बे जाबाय जोंनो धोरोम नंगौ नोंथां नंगौ
ओ बेथ' बे थांबाय जोंहा समाजाव बिदिनो जायो।
बां जौगानायथ' जाबोखाबायबालाय दाजगाव नंगौ नंगौ।
औ आ बेखौ होनबा दोन्थ'सै र' आङो मोनसे बुबावनि सोलोंथाइ बिथिङाव
हुम
ओ जोंहा दासिमबोथ'
गोबां आनो
जेंना जेंसि दंबायो औ सोलोंथाइ गैयाब्ला जिउआव जेबो ज बिनिखायनो जों गोदान ओ सोलोंथाइनि बिथिंखौ सोलायहोनानै जोंनि बर' समाजखौ जौगाहोनो हागोना हाया। औ बिनिनो सायाव आङो फंनैसो बुंनि उम ओ मा होनो जोंना मोगा मोगि जानाय मिथिबाय सारा मुलुगावनो जोंनि आङो जोंनि बर'
मुलुगनाङै मोगा मोगि जानो हाया मानि जाहोनाव
मानो थाखाय
औ बेखौ जोङो फोजोबनो थाखाय मोगा मोगि जायोब्लासो मोजां जौगानायखौ लाबोनो हागोन बैजों बे सासे ओ सम्फद सुबुंजों मोगा मोगि जालायनानै बा मोनसे ओ जौगाथायाइ हादर हादरमाफोरजों मोगा मोगि ज जालायबासो बबेयो मोजां बबेयो गाज्रि बेखौ सायख'लायनानै। ओ मोनसे सोलायनायखौ लाबोनो हागोन ना। बिनि थाखायनो सोलोंथाइखौ नांगौ दा गिबि सोलोंथाइया जोंहा ओ बबेनिफ्राय मोनो मिथिगोन ना मिथिया नोंथाङा सोलोंथाइया जोंहा फरायसालि फरायसालियाव थांनांगोन फरायनांगोन औ। बे मोनसे बे बेखौनो लोब्बा लाखिनानै माखासे जोंनि दासिमबो बर' सुबुं -फोरा फरायसालिखौ नुफेरै मानसिबो दंबावो आरो थाङैबो दङ नंगौना नङा औ बेनिखायनो बेखौ जोंहा जोंनिनो खुंगिरि हिसाबै जायफोर बिथांमोना जोंनि रायजोखौ खुंदों बिसिनि हेफाजाबै जों मोनफ्रोमबो ओनसोलावनो सोलोंथाइखौ आरो ओ नारसिननानै होनांगोन सोलोंनायनि थाखाय बा गोरलै राहायैनो मोनफ्रोमबो दाब दाब गामि खना खनला जोङो सोलोंथाइखौ राननानै होनांगोन। बेखौनो आङो गोसोखांनानै नोंथांनाव माबाय -दि राहा दं होननानै आङो सोंहरनो सानदों आरो बुंनायसाय एसे नोंथांनि रावजों दा जों सोलोंथाइनि बिथिङाव जौगाहोनो थाङोब्ला ओम जोंहा मोनसे एवारनेसा थानांगौ औ थुलुंगाखांहोनाया थुलुंगा खांहोनांगोन
सुबुंफोरखौ
दा बेनि थाखाय जोंना गोबां आगान सुरनो गोनां औ गोबां मावनो हाबा दङ ओम हाबाफारि लानांगौ दङ। दा बेखौ जोङो दिनैनि सावरायनायाव होजोबनो हाख'नाय नङा नोंथा। गोदान मोनसे सावरायनाय लानानै बेयाव जों मोजाङै गुवारै सावरायगोन दे दोननांगोन होमबाबो आङो नोंथांखौ मोनसे बुंनि बिनि थाखायथ' जोंहा बेफोरबायदि हाबाफारिनि थाखाय जोंहा रां रुफानिबो गोनांथि जागोनना जाया बेखौ जोङो थाग थियारि बा बावैनो थाग थियारि खालामनांगोन आं नोंथांखौ बावैसोनो आङो नैबे इउरप हादरनिफ्रायनिफ्राय ओंखारलांनानै लोगो हमहैनो सानदों आरो औ होनबा हामबायसै नोंथां औ दे